औ हेलौ नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
अ आंथ' ओरैनोसो दङ फ्रिआवनो जेबो मावाखै।
नोंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
अ नोंथाङा फैबा एसे ओंख्रिनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
अ ओंख्रिनि बागै?
औ।
हागोन हागोन नोंथां मा रोखोमनि ओंख्रि संनां संनायनि बागै रायलायनो?
सबाय ओंख्रिखौ सबायखौ माजों जा मा माजों जायो बेफोरखौ नोंथाङा मोजां गुवारै सावरायनो नानै होनो हागोन ना नोंथां?
अ सबाय ओंख्रिखौ ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ हागोन दे हागोन।
औ।
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं फोरमायनानै होलांसै।
औ जागोन दे नोंथां दे।
औ। आंथ' बहुद रोखोमनि सङो सबाइ ओंख्रिखौ नोंथां। माब्लाबा बेदरदोंबो संनाय जायो। मालाबा बयलारजों सङो।
औ औ नोंथां
आरो माब्लाबाथ' नाफोरजोंबो संना जायो
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ आरो नायाथ' अनेक रोखोमनि थायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
ओ ना गोरानजोंबो संनाय जायो मालाबा ना गोथांजोंबो संनाय जायो
औ जोबोद जोबोद गोथाव जायो नामा नोंथां?
औ गोथावखौथ' दा बुंसै नोंथां जोबोद गोथाव जाखायो।
अ एक्सलि बे सबाइखौ न'निफ्राय मोननाय जायोना बबेनिफ्राय लाबोयो नोंथाङालाय?
नोंथाङा मा होनदों?
अ सबाइखौ न'निफ्रायनो मोनोना ना बहाबा लाबोनाय जायो नोंथाङा?
अ माब्लाबा माब्लाबाथ' आङो बाजारावबो लाना फैनाय जायो बायनानै
नंगौ नामा नोंथां?
औ आरो माब्लाबाथ' जेनेबा न'फोरावनो एसे एनै गायनानै लानानै बेखौनो थिखोनानै दोनो आरोना
अ नोंगौ
औ सम जायोब्ला बेखौनो ओंख्रि गैयाबाथाय बेखौनो गोसोखांनानै संलाबायो मालाबा मालाबा
अ नंगौ नामा?
औ नोंगौ नोंथां
बेदरजों माबादि माबायदि सङो बेखौ एसे फोरमायलाय नोंथाङा
औ फार्स्टआवथ' आङो बेदरन संनायखौ खोन्थाग्रोनोसै नोंथांनो औ आङो फार्स्टआवहाय सबाइखौ खारैजोंनो आरामसे ओ रुनानै लाग्रोयो नोंथां
औ
औ ओमफ्रायायो रुना लानानै आरामसे दोखो दोखो गेब्लेहोनानै बेखौ खांनानै दोनो दसे ओमफ्राय बेनि उनाव फार्स्टआव आङो बेदरखौ बायनानै लाबोखानाय दङ थाबा आरो जेन'बा बेखौहाय अरावहाय थावखौ गुलुं खालामसै
औ
थावखौ गुदुं खालामसै सारायखौ जाननानै
औ औ
नाव पियासफोर होनो गोसोबा होनो हागोन नोंथाङाबो
औ -औ
पियासखौ मिजि मिजि हानानै थाव गुदुङाव होसिगोन। सेर हो औ सेरनानै होयो बेनि उनाव गुदुंनानै जाबाय पियासखौ एसे स्रेम -स्रेम खामहैयो आरो आरामसे मोजांनो
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ बेनि उनाव आङो मस्ला जिरा बायदिसिना बानलु सामब्राम गुफुर बिदि देना लायो बेखौ देग्लिनानै नोंथाङा मा होनदोंमोन?
अ बिनि सिगां बेदरखौ एवथ्रमना लाग्रोयो ना मायो नोंथाङा?
अ औ आं बेखौनोथ' फारि फारि खिथालांगासिनो नोंथांनो
अ दे दे दे
आं बेदरखौ होबाय बिनि उनाव बै मस्ला मस्लि । देनाय बायदिसिना बेखौबो होसिगोन।
औ औ ।
औ एवथ्रमसिगोन आरो आं एसे गोबाव एव थ्रमनानै लायो जाहाथे रसफ्रा मोजां । सुवार जानाय बायदि आरो ना नोंथां। ओमफ्राय बेनो उनाव औ जोबोद नोंथाङादि सङाव बे
अखायाबो जि डिस्टार्ब खालामो नोंथां
औ संनाय खावनाय होनबाथाय मालाबा मालाबा अखायाबो बिराद राथ्रा बाहायोमोनोंथां। मालाबा मालाबाथो सबाय ओंख्रिफोरखौमोन दा अदाबाव सङोबाथाय उखुन्दै खुनानै
मानसियानो मेगनानो खानि जानो नागिरलायो आंना ओरैबायदि जायो आरो सबाइनिफ्राय
नंगौ नामा नोंथां।
औ
औ सबायजों दाउजों थ' सबाइजों दाउजोंथ' खम गोथाव जायो बे नोंथां।
ओ बिराद गोथाव जायो दैदरजों संनाया गोथावसिन जायो आरो नोंथां नानिफ्राय
अ आंथ' जाफेरनाय जायाखै नोंथां।
औ औ औ
आंखौ जाफेरनाय जायासै नालाय नोंथांनावसो मालाबा सोलोंनानै संनानै जानांसिगोन नोंथां।
औ बिराद गोथाव जायो आं गोथाव गोथाव संखायो नोंथां आ माब्लाबा नोंथो लेंहरगोनां जानो।
अ लेंहरथारनांगोन नोंथाङा।
ओं बिराद मिलौलायोलै ओंख्रियानो गोथावानो।
औ आंथ' नोंथां खोन्थानायखौनो जोबोद गोथाव जाखागोन नामा सानखाबाय।
औ आरो आं दानिया खोन्थानोसै सबायाइजों नाजों सोब खोन्थानोसै आं नोंथां।
औ दे खिथादे खोनादों नोंथां खोनादों
औ बे फार्स्टआवनो सबाइखौ बिदिनो खालामो आरो जेरै बेदरजों सङो बिदिनो। सबाइखौ आराम एसे रुना लाग्रोबाय दोख गेलेहोबाय। बेनि उनावहाय नाखौ आरामसे थावव सेरनानै एवफ्रामनानै लाबाय। बेनि उनावहाय आङो बे ना एवफ्रामनायखौ होसनबाय आरो बेजोंनो। लोगोसे एसे होफाबाय नोंथां।
औ औ।
सबाइाया एसे मोजाङै मोननाय बायदि रस ओंखारनाय बायदि नानि रसफ्रा मोजाङै ओंखारनाय बायदि
औ ।
औ बिनि उनाव आरो मस्ला मस्लि बायदिसिना बानलु देनायफोरखौ बेयावनो होसननानै होबावबाय।
औ
एसे गोबाव गोदौहोबाय।
उम।
ओमफ्राय एसे गोदौ गोदौ होनानै मोनबाय आरो ना। मोननानै संख्रि साखिनानै नायबाय माबायदि जादों बेनि टेस्टआ
गोथाव जाखायोना नोंथां।
औ आरो नों हायोबा लास्टावहाय गंगार दुन्दियाफोर दङबा दुन्दियाफोर दङबा एसे गोबाव बथु मोदोमनाय बुस्थुफोर बेफोरखौ होनो हागोन आरो। बिराद औ बिदिब्ला बांसिन गोथावसिन जाबावोसो नोंथां
अ आरोयो सबायाइखौ बेनि अनगायै माजोंबा जाबावगौ नामा नोंथां
जानायाथ' बहुद जायो नोंथां आङो माखासेखौ फोरमायगोन नो हानाय नङा
अ सबायाइखौथ' सबायखौथ' जहल ओरैनो गोजाबो जायो होननाय खोनादो आं नोंथां
अ जायो जायो बेयावबो बेबो बिराद गोथाव जायो संनो रोङोबा नोंथां जुदि संनो रोङाबा गोथाव जानाय नङा आरो बियो
आंथ' खोनादोंसो नालाय नोंथां ओरैनो गोजाबो जायो होननानै आं आं जाफेरनाय जायाखै दासिमबो नोंथां।
अ आं दानि जेरै खोन्थालांदोंमोन नोंथाङाबो बेबायदिनो बानायनानै जाबानो जाबाय माब्लाबा
जागोन दे नोंथां जागोन
औ जोबोद तेस्ट जायो मा बुंनो आरो नोंथां
अ।
हाथाय जाबाय जाबाय थानो लुुबैगोन आरो।
ए नोंगौ नामा नोंथां
गोथावानो एकदम खोथिफोरखौनो सोलासिमलायगोन नोंथाङा आखाइफोरखौनो
बिदिबाथ' आं थिक जाखागोन उदै बेरलां जालायलायनो
औ नंगौ ना गनथंआो गोदोबावगोनसो नोंथांना
अ नंगौ नामा नोंथां
औ
आं आं फार्स्टआवनो दाउजों सबाइखौनो संनानै जाग्रोनोसै नोंथां इबारा
औ सबायजों दाउजों सबायजों अमा बेदर
दाउ दाउलासे गोदोर दंखायो।
औ नोंथां सबायजों हांसोबो जाजायो दैे नोंथां माब्लाबा संनानि जा औ आरो।
बिदिबाथ' हांसोजों जुबबुर गोथाव जागोन नोंथां
बेराद गोथावखा नोंथां बिराद गोथाव। बुंनानि फोजोबनो हाया नोंथां
अ।
बेंखायनो ओरैबायदि जाखायो मा बुङो आरो अ जाबाय
अ नोंथांनिखौ रायलायनायखौ बारा खोनाया खोनाया मोनदों नोंथां
अ आंना नेता प्रब्लेम जाालायबाय खोमा नोंथां मा होनबावनो। आंनिखौ ना नोंथां अखाबो हाबायना नोंथां बिराद मा खालामबावनो नेदाबो प्रब्लेम जाबाय अखाबबो हाबाय दे बिदिब्ला नोंथां नङा होमबा समाबो जाबाय नोंथां दुनथनसै
औ नंगौनामा